औ खोनादों,
आ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन ना सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
आ ओ गोदो आरो दानि ओ ओनसोल आरो सोलायनायफोरनि सायाव जोङो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
सावराय जायो।
गोदो गोदायहाय, जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव लामानि एसेबां मोजां सुब बिदा गैयामोन जोंनि फरायसालिफा लामा, सामा गैयिनि थाखाय फरायसालिया सरकारि जाया खैमोन बेबायदिनो हान्था मेलाफोराबो गाज्रिमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो गुबुनाव हान्थिनो थाखाय जों गारि गंसे गैयामोन जोंनि ओनसोलफोराव नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओ फरायसाफोराबो लाइमोनफोराबो फरायनो थाखाय जों फरायसालि गैजायामोन नोङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
उनावहाय मोज मोजां देहा फाहामसालि जोङो मोननो थाखाय थाङामोन मोजां माने जोंनि देहा फाहामसालिया गामियारि ओनसोलफ्राव गैयामोनानो फ्राय होननानै बुंजायो जों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ नाथाय दानि जुगावहाय जोङो गामियारि ओनसोलफोराव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। जेरै जोङो माबावबा थांनो गोनां जाबा दा जों न'निफ्रायनो जोङो थांनो हायो गारि मथर मोनो ननिफ्रायनो बेनि उनावहाय जोङो नखाथि थि खाथियाव नो जों फरायस फरायसालियाव फरायनो मोनो बेनि उनाव जोंनि डक्टर डक्टरखौ जोङो नायजानो डक्टरजों जों नायजानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांलायनो नाङा मानो होनब्ला नखाथि खाथियावनो दानिया देहा फाहामसालि जोंनि गेजेराव जोङो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां गोबां जोङो सोलायनायखौ जोंनि गामिया ओनसोलाव नुनो मोनदों नाथाय आगोलनिफ्रायनो जों नुनो मोनदों सोहोरफ्राव जोङो देहा फाहामसालि फरायसालि सालि गोबां हान हान्थाामेलानि सुबिदाखौ जों नुनो मोनगासि नुनो मोनबोगासिनो दं आरो दासिमबो नुदों बेबायदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव नाथाय बेफोर सुबिदाफोरा गैयैनि जाउनाव खायसेया बेमार आजार जानानै जिउ खोमाना लानांदों खायसेया जोङो फरायसालियाव फरायनो मोनासै बेनि थाख थाखाय दिनै बियो हाजिरा खामला मावनानै जानांदों बै समाव जुदि जोंनि गेजेराव फरायसालि थानाय मोनोब्ला बिद बिथांमोनहाबो निस फरायनानै ओ सोरखौ सोरबाया साख्रि लागौमोन सोरबाया मायबा मोनसे मावनानै जाहैगौमोन ओ बे थिग बेबायदिनो जोंनि हान्था मेलानि ओ हान्था मेलाखौ जों बुंनो थाङोब्ला हान्था मेला होनोब्ला जोङो जोंनि गारि मथर गैयामोन बै समाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो सुजुग सुबिदा मोनैनि थाखाय जोङो गावबा गाव बायनानै लानानै जोङो भारास हायासै बेबायदिनो जोङो गोबां जेंनाखौ जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोङो गोदो गोदाय मोनबोदों बा नुबोदों नङा होमबा नोंथां ओ थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि सोलफोराव जोङो जेबो मुलाम्फाखौ जोङो नुनो थाङाखैमोन। गोदो गोदाय जोंनि नखरफ्राव जोंनि गाननाय सि बेनि जायखौबा जोङो हि सान होननानै बुङो। हिसान बेफोरबायदिखौ खौबो जोङो गामियारि ओनसोलफ्राव नुनो मोनाखैमोन नाथाय सो नोगोरारि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनदोंमोन जायखौ जोङो टेक्सटाइल होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबायदि जोङो बेनिखायनो ओ जोंनि नांगौ जानाय गाननाय बा जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो गुबुनाव सोलायनो गोनां जा जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ
गामियारि ओनसोलफोराव जोङो दखान गंसेखौनो नुवामोन जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बाजार जायामोन जोङो बाजार खालामनो थांनो गोनांबा बेसेबा गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन जोंनि ओहोम जि नांगौ जानाय बुसतुफोरखौ जोङो गामियारि बा जोङो खाथि खालायाव मोननो थांनाय जायामोन मानो होनोब्ला गोदोनि जोंनि थासारिया जोबोर गाज्रिमोन बेनिखायनो जोङो सोहोरफोरावसो थांनानै बेखौ बायहैनांगौ जायोमोन। नङा होमबा नोंथां बेनि गेजेराव बो जोंनि दालां बै दालांफोर दालां दालांफोराबो जोंनिया पाखानि नङामोन औवानिसोमोन ओ बारलांनो थाखाय जोङो बेसेबांबा ओ खस्थ खालामनांगौ गौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेबायदि खस्थखौ जोङो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला दिनै जोंना पाखानि दालां बायदिखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? गोदो जोङो हान्थिनो थाखाय जोङो आखाइयाव साइकेल गंसे गैयामोन नाथाय दिनै साइकेलनि अनगायै जों गारिखौसो नुनो मोनबाय नङा होमबा नों
औ
बेबायदिनो जोंनि लामा सामा लामा सामाया जोंना सिगाङो अखा हायोब्ला दैज्लां बोथोराव नङा होमबा दैज्लां बोथोराव अ अखा हायोब्ला। लामाफोराव जों था दै थानायखौ नुनो मोनोमोन रिमोनला जाना थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आथिखालाव नाथाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। मोननो थांलिया नङा होमबा नोंथां
औ
जोङो गोदो गोदायहाय जोङो रावबो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा लामाफोरखौ जुदि दै जाना थानाय बायदि नुयोब्ला बेखौ जोङो जावख्लायना होनाय माने बे बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय दिनै जोंनो जे जोङो थांना थानाय समाव जोङो सरखार नुबोदों बे सरखारा जोंनो नाथाय दिनै सुजुग सुबिदा होगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जोङो सोलायनायखौ गोबां नुदों आगोल नाथाय बेबायदि सोलायनाय होननायानो गैयामोन मानो होनोब्ला जोंनाव गियान गैयामोन जायनि जाहोनाव जोङो फरायसालि मोनैनि थाखाय जोंनियाव गियान गैया जादोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ
नाथाय दानि जुगावहाय जों फरायसालिनि फरायसालिनि ओ सायावबो जों फरायसालियाव फरायनानैबो जोङो गियान मोनदों बा लेखा फरायनानै सोरबाया साख्रि मोनदों सोरबाया माबा आबाद मावहैदों सोरबाया फालांगि जानो हादों बेबायदि गियानखौ आरजिना लानो हानायनि थाखाय जोंनि गामियारि ओनसोल सोलफोराबो दिनै गोबां डेभेलपखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जों गोदोथ नोंथाङा बुंनाया गासिबो सैथो थार जों गोदो माने गारि मथर गोदो गैयामोन गारि मथर ओंखारनायाथ दा बारा गोबावानो जायाखै होननाय बायदि जायो। ओ खोबबा दस बोसोर बा आद बोसोरसो सिगाङावनो गैयामोन होनजायो जोंनि ओनसोलफोराव दासो जाबोबाय। गोदो। माने एसे गेजेर समाव साइकेलजोंनो गोबां दावबायदों बिनि सिगांथ जों थेला गारि मैसोनि गारिया बेफोरजों दावबायनाय नुयोमोन गोजान गोजान माने ओ माबा माबि फाननो लांबाथाय दा बेफोरो माने सोलायबोबाय ओ खोनादोंना नोंथां? आं दा एसे इमारजेन्सिनि थाखाय कल खौ दानथनो गोनां जाबाय गाज्रि मोननांला एसेनोथै गोजोनथों। खि नाम